औ नोंथां माबोरै दं सार
नै मोजाङै दं मोजाङै दं नोंहालाय बोरै दं?
अ अ आंबो दं दं दं दं मोजाङैनो दं आं माथो मोनसे मोजां खबर खोनादों नोंसिनियाव नोंसोरनि माबायाव मा होनो एन जि अ आव औ माने मोनसे भिडिअ मोनदोंमोन आरो आं सासे लोगोनिफ्राय थारमाने बे खुसेर बिदै रोसि दिहुनग्रा मिसिना औ बेखौ माथो नोंसोरनियाव ओरैबायदि मोजां मोनसे पर्टेबोल मोनसे फुल सेटआप खागारियाव दं बायदि भिडिय' नुदों माथो आं माबोरै जागोन बेलाय सार?
बे भिडिय'आ जाबाय बेयाव बे सुगार केन आरो खुसेर फेरेदनाय बेयाव बिनि सिङावनो थागोन नारेंखलबो फेरेद दा नारेंखलबो हमना ला बिदै लोङोना मानसिफ्रा दायो गरम बोथोराव नारें खल बिदै लोंग्रा ओमफ्राय बेनि उनाव मोनसेया थाबाय माबानि ओ फिथाइ सामथायाइनि माखासे बे जुस बानायनाय बे थाबाय बेनि उनाव खुसेर फेरेदनाय बे मोनथाम लोगोसे बेजों माबा थागोन बेटारिबो थागोन बिनि उनाव सलारबो थागोन बेजों गासैजों माने बिनि गासै दामानो जाबाय ओ नै लाख स्निजिबा आ रोजा आरो ओमफ्राय दा बेखौ जाय लायो जाय लायो बेयो माने टुइन्टि पारसेन्ट नैजि पारसेन्ट होनांगोन आरो
बहुत जोबोद गाहाम रादाब बाब्बारे बहुत मोजां माथो बिदिब्लाथ' बुहुत ओ मुलाम्फा जागोन माथो मानसिफोरा बेखौ लायोब्ला दा बेखौ
प्रसेसा जाबाय नोङो अफिसाव फैनानै जोंनि माखासे फिल्डआव खामानि मावग्रा मानसि फोर दङ बिसोजों रायलायबानो ओमफ्राय बिसिनि बिसोरो थांनानै नोंखौ इसे नो ओ नोजों रालाय नों सावरायगोन नों मा मावो नों सिगां मावखायो नामा बेफोरखौ नायनानैनो माने जोङो सारभे खालामनानै जों हरगोन आरो
ओरैनोथ' जोंनि न'खराव बिदिनो फेरेबग्रा मानसि इन्ट्रेस्टेद दंखायो गोदो मावफेद बाय दायो खिन्थु बेहा सेटआपा मोजां नंला मेनुयेलमोन आरो सिगां बै रिक्सा बायदि एफ एल रिक्सायाव जे थायोमोन नालाय साखा फाथथाम बे बुस्थुखौ खालामोमोन दायो बियो। आइ बै आ दानि मोब्लिबारि इलेक्ट्रिकदों सोलिग्रा बुस्थुखौ बियो बायनानै लानो हायाखै रांखावारि समयसानि थाखाय बिनि थाखायनो बेहा खामानिया दायो इसे नांथानानै थानाय बायसायानो जाबाय आरो जुदि बियो बेबायदि सुबिदाखौ मोनोब्ला बियो निसय बियो लागोन आरो बियो थारैनो बियो फैसाखो खामायफिननो हागोन बियो गावनि जिउ राहाखो लाफिननो हागोन बियो बे आ खुसेत बिदि फेरेबनाय दोंनो ओ ओमफ्राय सार ओ मोनसे बाथ्रामोन मा होनो ओरैनो साबसिडि कमप्लिट बिसंसो ओ रांखौ पेमेन्ट होथारनांगोन
बियो खम माने साबसिडि हिसाबै बियो नो ओ बाजिबा रोजा हालागे होनांगोन बेयो बाजि बा बाजि बाजिनिफ्राय बाजिबा रोजानि गेजेराव होनांगोन आरो
आच्चा चा चा दे जोबोद मोजां बाथ्रा आ बे बाथ्रा खौहाय आं मोजाङै फोरमायना होनसै जोंनि न'खरावहाय ओमफाय थारैनो बियो बेखो नानै जोबोद गोजोननाय मोनगोन आं सानो सार बे ओ माबानिबो खोनादोंमोन आं मोन से बाथ्रा बे बयलार गोदानायसो होनो ना ना फुनायसो होनो थाय बिदि मोनसे खोनाफैबावदोंमोन आं नोंसोरनिफ्राय
दाउ दाउ बोयलार खु दाउ दाउ बयलार गां नि गां फ फुनायनि थाखाय माने मोनसे जोंनाव बाव मिसिन सहैबावदों आरो जायखौ जोङो इन'भेसनाव होयो बियो माने बेखौ जोंङो इन'भेसन नाव होदो आरो जोंनि जायगायाव जागोन ना जाया होननानै स' बिनि दामा बो गो गो गोबांआनो थामजि रोजासो फैगोन बे दामाबो गासै केन्तु बे खौ जोङो माने गोदान हिसाबै द' रोजासोआवनो जों होदों आरो
अ जोबोद मोजां बाथ्रा माथो बे
उम उम
औ बाथ' बुहुत मोजां मोनगोन माथो बे बेदर गोदाग्राफोर टाउनफोराव गोदाग्राफोरा
उम सोरबाफोर दङबा मोजां खामानि मावग्रा बिसोरनो खबर होबानो जों माने जोंनि अफिस निफ्राय जों हरगोन आरो।
औ औ औ जागोन ओमफ्राय बेसेसो सम लागोन सार जुदि बे खौहाय साननानै लादो दिनहि। उदाहरन हिसाबै बै मानसिया दिनै आंनो नांगौ होनना बुं फायबाय फैसाखोबो दिनिनो होफैबाय आरो बे द' रोजाखो ओमफ्राय बे बे बुस्थुखौ मोननोहाय बेसांसो गोबाव नांगोन बेनो थाखाय?
ओ हमनानै ला दिनै जुदि बेयो फैसा फैयोबा बे लाब लाबोनाय मानाय ओ ट्रान्सप'टेसन बेयाव एसे टाइम लायो आरो। मानो होनबा बेलेग जायगाफ्रायसो लाबोनाय जायोना ट्रेन्सपरटेसनाव हमनानै ला हप्तासेसो लागोन ओमफ्राय। बेनि उनाव नसिम सफैनाय गुवाहाटीनिफ्राय बेयाव इसे हब ता सानब्रै सानबा। सानबा बिदिनो हम हप्तानै बा हप्ताथाम हप्ताथामनि सिगां हप्ताथामहालागै जाहैगोन आरो बेयो।
अ अ अ अ। बै माबा गुबुन जे सलिउसनफोर होनाय जायो नालाय डियारिनि जेरैहाय। स्पेनिं आरो लोगोसे बेफोरबायदिथ' इसे। जानाय नङा खोमा ने बे ओ। अ बैखौथ' जों जेसेबां नुदों जेनेबा रुम लाइट। नो होन बा भेकसिन केरियारआनो होन एसे गोबाव लायो होन
औ औ।
द' ज जायाबाथ' बहुत मोजां बियो थाबैनो मानसि फोरा माने गोदान बुस्थु नालाय नुफेरि ओरैबायदि। ओ नायनो लुगैनाय एक्साइटमेन्ट मोनसे थायो बेखाय जाया। नो बिसोरनो थाखै लिंक खालामना होगोन बा पेमेन्त दानना होगोन। बै मानसिखौ एखे ओरैबायदि हांखुर खालामबाय थायो माने मालाबा। फैगोन माला फैगोन माला सफैगोन होननानै माने गोदानबो बुस्थु जाहैबाय नालाय बियो।
नोंगौ नोंगौ।
बै सोलिखानाय सोलिखाबाय थानाय बुस्थु जेरैहाय। भेक्सिन केरियारफोराथ' सोलिखाबाय थादों जोंबो नुदों। आरो लोगोसे बे इरि सिपिनिंनो। बे लुम लाइट बेफोरखौथ' बे टिसप बेफोरखौथ' नुदों बेयो। दिलेबाबो जेबो नङा जिखुनु सफायनांगौल'सो बेबायदि जायो आरो खिन्थु बे। इन'भेसननि बुस्थुखौहाय थाब मोनबोला एसे। गोसोफोरा मोजां मोनगोन आरो बिदि जायो आरो बाथ्राया ओ ओ ओमफ्राय सलार फेनसिंनि सोमोन्दैबो एसे फोरमायना होदो सारा थारमाने माखासे जोंनिथिंबो आबादारिफोरा जोबोद खस्थ' मोनदों लानो थाखाय बुंदोंमोन।
औ औ सलार फेनसिंआ जोंनिया माबा सारभेआथ' जोंहा जोब्बाय से सथ्र'था बेनि गेजेरावनो जोंनिया हमनानै ला आ दायो नैजि अ जुलाइआव जोंनिया गुवाहाटटियाव मोनसे एक्सप कजार बिजिर आरो नायनो थांगोन बेलेग जायगायाव बोरै लगायदों माने लानायनि सिगां बिसोर मिथियालासिनो लायोबाथ' हमना ला बिसोर मिथिनाय नङाना माबायदि आरो फैसायाबो एसे बारा फैयोबा बुंनो हानाय नङा बेसेबां माने माबायदि जागोन माबायदि थागोन स' बिनि थाखायनो माने बिस थारिखआव जोङो नैजि थारिखआव जोङो एक्सपजार बिजिनि थाखाय खनथ मोनसे लांग्रोगोन आरो जाय लागोन बेनि उनावसो बिसोरो मोजां बुज ओम होमबासो बिसोर मोजां बुजिनो हागोन ना खामानियाव बिदि मावो होननानै। ओम ओम बेयाव जोंनिया गासै सयजन थांगोनदां बेनि उनाव जोंनि अफिसनिफ्राय सासे काबिलनिफ्राय सासे काबिल एन जि अ निफ्राय बिनि उनाव जाय लागोन बिसोरो माखासे थांगोन साथाम बा साब्रै थांगोन।
अ बिदिबा बै बेनिफिसिारि जागोनफोरखौबो लाफ फागोन आरो ने लानायाव ओमफ्राय नोंसोरनि बि डि एफ नि स्टाफ सासे। ओमफ्राय काबिलनिबो स्टाफ थांगोन आरो ने ए दे। दे बेथ' बहुत मोजांनि बाथ्रा बिदि इनहेन्स नुखाबोला मेगनजों गावनो नुखाबोला जेनेबा उनाव बिदिसोमोन बिदिनानै मोनसे फस्थायलायनाय मानाय बेबायदि रिग्रेट जानाय बाथ्राया। सोमजिनाय नङा आरो जुदि बिदि नुखानानै बिसो लादों नालाय बिसोरो पेमेन्टखौ होगोन नालाय। ओ ओ बे मोजां मोजां बहुत मोजां आइडिया आंबो जोबोद मोजां मोनदों। बेबाथ्राखौ आंबो खोन्थागोन ओमफ्राय माखासे आं खबर मोनबावदोंमोन माखासेया थारमाने सारभाइखौ लाजाबावनो लुगैदोंमोन आरो बेखौसो मा खालामगोन। दा नोंसोरनि बिडि एफ निफ्राय स्टाबा मालासो थांहोनो हागोन।
बेखौ बेखौ जोङो साननैसो उनाव नैबे ओ एक्सप'जार जोबखांनायनि उनाव जोङो मा रिजाल्ट जायो बेखौ खौ नायनानैसो जोङो सारभेयाव थिनहरसै आरो मानो होनबा जुदि ला मोजां नङाब्ला बोरै आरो बिसोर लानाय नङाना।
औ औ औ औ औ औ ओरैनो खस्थ'बो जागारगोन ना। अखा बांखा बोथोरा दैज्लां दायो बुहुद खस्थ' मोनो जायगाफोराबो मैला नालाय। थांगारनाय जागोन ओ स्टाफफोरा खस्थ' मोनगोन। गुबुन हाबाबो थालाङो आरो लोगोसे ओ जागोन सार बहुद गोजोननाय थाबाय नोंथांनि ओमफ्राय बे बाथ्राफोरखौ खोनानानै नोंथाङा थारैनो जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो नोंसोरनि बे माबाया ओ मा होनगोन संगना बेनिखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बाथ्राखौ खोनानो जागोन थारैनो बे बुस्थुआथ' समाजाव मोनसे माबाखौ लाबोखागोनखा बियो मोनसे मोजां खोख्लैगोन बियो। ओ ओ औ औ जोबोद मोजां जागोन। जोंनि समाज नोंथांमोनहाबो बेसे हायो खस्थ' खालामनानै
ओम ओम खुसेतनि
औ आंथ' खोन्थाना होगोनानोसै न'खरफोरनो न'खरफोरनाव। बे बाथ्राखौ खोन्थाना होगोन आं। औ ओ समा बेसेसो जाखो? थाय ओ अ अ एसे दंबावो। ओमफ्राय सारा अबावयाव दंथाय दायो?
आं नै अफिसावनो दङ अफिसावनो दंबाय थायो। नोंलाय बहा दं?
नोंथांखौ र' बे साननैसोनि गेजेराव आं लोगो हमगोन बिद बिदिब्ला मोजांसिन आरो स्पस्त'सिन सावरायनो आरो बेफोरनि सोमोन्दै आरो फनावथ' बहा जाजोबा नालाय बेफोर बाथ थ्रायाबो बेखायनो नोंथांखौ लोगो हमगोन मोजाङै नोंसोरनि अफिसावनो थांगोन।
आरो जोंनियाव गोदानबो कर्स लाबोनाय जादों एम एस दाब्लिउ नि सोरबाफोर दंबा फरायसाफोर बेफोरखौबो नों खबर होना हो।
ओ जोबोद मोजां बाथथ्रा बाथ्रा माथो बियो औ
उम खिथाना होदो सोरबाबो फरायनो गोसो
बाथ्रा बिदिनो औ औ नंगौ सार नंगौ नंगौ नंगौ औ बिदिनो फरायनो सानो थाखा फैसानि समायसा जायो गोजानाव थां थाखै थाखा फैसाफोर थाया दाथ' नों थांमोना बेखौ जुदि लाबोदोंब्लाथ' बहुत मोजांनि बाथ्रा बेयो
औ औ
ओमफ्राय बे फुल टु इयार्स कर्सनो जागोन नामा?
औ औ औ जेरै इउनिभारसिटियाव जेरै सोलियो बिदिनो औ औ रेगुलारानो सोलिगोन बेयाव इगजामनि थाखायल'सो बाहेरायाव थांनांगोन आरो औ औ नंगौ इगजामनि थाखायल'सो बाहेरायाव थांनांगोन बेयाव
आतसा बे एक्जामनि थाखैलाय खेबसे खेबनै थांनायालाय थाबायथ'यै बेरायथ' थांनायाथ' जेबो बाथ्रा
औ औ बेखौ जोंनिफ्रायनो
नायथ' हैबो उम उम दे जोबोद मोजां बेबो बहुत गोबाङानो बे कर्सखौ खालामनो सानो नाथाय थाखा फैसा रांखावरि समायसानि थाखाय गोजानावबो थांनो हाया आरो लोगोसे मोनसे बेनिफिटबो जागोनलै सार नोंसोरनियाव बे कर्सखौ खालामोब्ला माने नोंसोरहाथ' गोबां बिदिनो गुबुन एन जि अ फोरजों बिदिनो सोमोन्दोफोर दङ बिदिनो फरायखांनायनि उनावथ' गोबाङानो बिदि एम एस दाब्लिउ फो फरायखांनानै आंल' जोंनि जायागायावनो खामानि मावगोन बिदि साननानै थायो खिन्थु गोजानाव खालामना फैनायफोरा बेनि इसेबांबो आसा सामनि जोंनि बा बर' बिटिआर ओनसोलनि आइदिया थाजोबा नालाय बिथिं कन्दिस बिदिनो बहाबा बिथिं पुनेनो खालामनायफोरा बेनि थाखाय एसे खस्थ'सो मोनफायो बाहेरनि गथ'फोरा बे दा जुदि जोंनियावनो जुदि जोंनि बिटिआर ओनसोल गावगावनि जायगायावनो खालामोबोला बे ओ मा होनगोन गुबै समयसा जेंना जेंसिफोरखौ मिथिखानाय जागोन बिनि थाखाय गोबां